हेल' खोनादोना नोंथां औ औ खोनादोंना
औ औ खोनादों खोनादों
औ हेलौ हेलौ औ दायो आं होमबा नोंथाङा दसे सम फ्रिबा औ आं नों नोंथाङा दसे सम फ्रिबा आं नोंथांजों फंनैसो ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नों
औ जागोन जागोन जागोन जागोन
औ थ' आं दायो नोंथांनाव बे आयदानि सायावनो सोंनो सानदों बेनो जाबाय मिथिंगायारि खैफोद होननानै बुङोब्ला जों। मा मा माखौ बुजियो एबा बिनिफ्राय जों माबायदि थायोबा जों सांग्रां जानो हायो जेनेबा मोनो। थ' बिनि सायाव नोंथाङा फंनैसो औ।
मिथिंगायारि खैफोद औ मिथिंगायारि खैफोद फोराथ' माने गोबां दङ जाय आ जोंनि मिथिंगायारि मुवा बेसाद जिहुथु हा आरो दै जाय हा आरो दैयाव जोंहा मिथिंगायारि खैफोद दा सम लायै सम जाबाय थायो आं बिदिन्थि हि हिसाबै लायोब्ला माने दाथ' जोंहा दैज्लां बोथोर नालाय। औ दैज्लां बोथोराव जों मा नुनो मोनो दै बाना।
औ।
दैबाना दैबानाया बोरै सोमजियो आरो बिनिफ्राय मा मा रोखोमनि खहा जायो। बैफोर खहाफोरनिफ्राय जों बोरै रैखाथि मोननो हायो बुङोब्ला आं। गिबियावनो जागायसै जिहेथु दैबाना जानायनि गिबि जाहोनानो जाहैबाय। माखासे माने सुबुंङारि मावनायनि जाहोनाव। बा मिथिंगायारि जाहोनावबो जानो हागौ। सुबुङारि जानायनि जाहोनाव बुङोब्ला जेब्ला माने। सुबुं माहारिया जोंनि बारहावाखौ जेसेबां माने गुबुंले खालामदों जायनि जाहोनाव माने मिथिं गायारि माने माखासे मिथिंगायाव माखासे जाथायफ्रा बा बोथोरफ्रा सोलाय सोल' जानो हमदों। जेराव माने ओं अखा हानाय बोथोराव माने गोबां अखा हानो लादों बा जिहेतु गरम बोथोराव दुंथाया बिदुङा गोबांनिफ्राय गोबां बा जानो हमदों आरो जाय दा दैज्लां बोथोराव माने अखाया माने गोबारै हानानै जाय माने अखाथ' माने गोबा हायोब्ला गोबां माने दैखौ ओ माने अखा हायो नालाय जाय माने दैमाफोरा माने अखायाथ' हानायनि उनाव मा थाङो बै दैमाफोरा गोजौ जायगानिफ्राय गाहाय जायगासिम बोहैयो बोहैलांगोन‌। जाय माने बुंनो थाङोब्लाथ' दा मुलुगारि दुंथाइनि जाहोनाव जाय सा बाहागो आरो खोला बाहागोआव थानाय जिहेथु गथा महराव थानाय बरपफोरा आवलिनानै माने लैथोनि बिबानखौ बांहोनानै दंखायो। जायनि जाहोनाव माने अखा हायोब्ला अखाफ्रा हानानै माने दै फार्स्टआव अखानि दैया हानानै माने बान्दो नालायाव थांगोन नङा होमबा? बान्दो नालानिफ्राय जोंहा दैसाफ्राव थांगोन दैसा दैमानिफ्राय बोहैनानै माने दैमायाव थांनानै जोंहा लैथोआव गोलैहैयो नङा होमबा।
औ।
जुदि लैथोनि जिहेथु दैनि बिबाङा सिगाङावनो माने सुबुंनि माखासे हाबाफारिनि जाहोनावओ माने लैथोनि दैया माने ओ बुंनानै दंखायोब्ला लैथोनि बिबाङा बारा जानानै दंखायोबब्ला बै ओ दैमाफोरनि दैया अखा हानायनि जाहोनाव जिहेतु गोबार अखा हानायनि जाउनाव माने जिहेतु दैफोरा माने आ लैथो दै ओ माने दैमा दैसा निफ्राय जिथु लैथोआव थांदों जुदि लैथोनि दैयानो ओ बुंफबनानै थाखानायबा बै ओ दैमानि दैया लैथोआव हाबनो हानो था खाय लामा माने लामा मोननाय नङाबा जायगा मोननो नङा आरोना बै दैमाया हाबनो थाखाय। जायनि जाहोनाव मा जादों ओ लैथोनि दैयाव सौदावनानै उल्था फारसे दुनानै माने ओ मा जादों जिहेथु दैमा दैसानि खाथियाव थानाय जिहेथु न' बां गामि ओनसोल नोगोरमा ओनसोल बैफोर जायगायाव दैबाना सोमजि दों आरो बेल' नङा जिहेथु जोंहा दैखौ ओ होबथाना दोननो थाखाय गोहो सोमजिनो थाखाय जोङो सुइस गेट ओ देम बाहायो जायखौ बार, अखा हानायनि जाउनाव बैफोर देमफोरा माने उसाफावदोंफावदों ओ जायखौ जोङो माने ओ उसिफावनानै बै देम बा सुइस गेटआ बायजानायखौ बा जोंनि रांखान्थिखौ हादोरनि रांखान्थिखौ खैफोद ओ रैखाथि मोननो थाखाय जों बै दैफोरखौ माने खेबसेयैनो गोबां बिबाङाव आगारनांगौ जादों ओ जाय गोबां बिबाराव खेबसेयैनो आगारनायनि जाउनाव दैबाना सोमजिहोदों। औ दैबाना सोमजिनायनि जाहोनाव जानाय माखासे आं खैफोदफोरखौ बुंनि। जे दैबाना जायोब्ला जों न' खाथि ओ दैमानि खाथियाव थानाय जिहेथु आबादानो जा बिफां लाइफां ङानो जा न' बाङानो जा बैफोरखौ खुरखाना लांदों। जुदि ओ बा-बांद्राय जायोबाथ' जों बुंनो हायो ओ मोनसे दैमानि दैया खुरखानानै मोनसे ओ गामिखौनो माने गामिनि हाफोरखौनो माने फुरायै खुरखाना लांजोबनो ओ हायोबा लांजोबदों होननो हायो जों ओ जोंहा दैबाना जायोब्ला ओ आबाद बाहागो, आबाद बाहागो सम्पद बाहागो माखासे गो बां बाहागोआव माने खैफोद खालामदों। जोङो बैफोरनि फ्राय माने दैबानानिफ्राय रैखाथि ओ मोननाय माखासे हाबाफोरखौ मावनांगौ बुङोब्ला जोङो जिहेथु ओ ओ दैमाजों बोहैलांनाय जिहेथु नालाफोर थायो नङा होमबा।
उम
बे दैमाफोरनि जिहेथु ओ माखासे ओ दाखोर दाला फोरफोरखौ जों सुबुं माहारियानो बाहायनानै गारनानै दोनो जाय प्लास्टिकफ्रा दाखोर दालाफ्रा ओ दैमानि बोहैलांनाय लामाखौ ओ थेनानै दोनदों जाय थेनानै दोननाय नि जाउनाव दैया बोहैलांनो मोनि नि जाउनाव दैया माने उल्था फारसे बोहैनानै सुबुंनि खहा खालामदों। बैफोर नालाफोरखौ साफा खालामनांगौ आरो जिहेथु दैबानाफ्रा माने औ दैमा दैसानिफ्राय जिहेथु दैया उल्था फारसे दाउखो हाबोनानै माने मोनफ्रोमबो दिगावनो गोसारदों। बैफोरखौ रैखा मोननो थाखाय जों जिथु बान्दो जिहेथु बान्दोखौ जोङो ओ गोजौ खोनानै जोङो बैफोरनिफ्राय माने रैखा मोननो हायो। जिहेथु माने बैफोर दैबाना जायोब्ला जों सुबुं माहारिनि आबादानो जा सुबङानि न' बाङानो जा सम पत बायदिसिनाफोरखौ खहा खालामनो हायो। जिब जुनारफोरखौ खहा खालामनो हायो जों बैफोरबायदि हाबाखौ मावब्ला जोङो निस्वय एसेब्लाबो जोङो रैखा मोननो हागोन आरो ना
औ
अ नोंथाङाबो माखासे बुंहरनो हागोन नामा
औ हागोन ओ दायो नोंथांआथ' जेनेबा ओ बुंलांखाजुबबायानो ओ माखासे ओ मा होनोमोनलाय दैबानाफोरनिफ्राय जेनेबा जेरै बांग्रिं होनना बुङो बेफोरनिफ्राय माबायदि जों ओ माबायदि रैखा मोननो हायो आं बेफोरखौ एसे बुंलांसै आरो ओ जेनेबा गोनो गोथो बिदि जानो नाङा ओ बिदिनो सिरि जेनेबा थानांगौ आरो जोङो जोङो एसे गोरा बुसथु जेनेबा टेबोल सिं टेबोल सिङावहाय टेबोलनि खुन्थियाआव हमथानानै जोङो ओ थानांगौ आरो ओ खिरखि एबा ओ ओ जेनेबा खिर खि एबा जि गिलिर बुस्थु जों बेफोरनि ओ गिलिर बुस्थुफोरनिफ्राय जों गोजानाव थानांगौ आरो माखासे बिल्दिं गोजौ गोजौ न'फोरनिफ्राय जेनेबा न' सिंनिफ्राय जोङो ओ ओंखारनांगौ जेनेबा जि बुस्थुआ जेनेबा नोंनि गोजौआवहाय गिलिर बुस्थुफोर दङ बा नोंनि खाथि खालाफ्राव जेनेबा गिदिर बुस्थु दङ जों बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो। आरो जों न' सिंनिफ्राय जेनेबा ओ जोङो बाहेराफ्राव दंबा जेनेबा कारेन्ट कारेन्टफोर जेरै मोब जेखौ मोब्लिब होनो बेफोरनिफ्राय जोङो ओ थारफोरनिफ्राय जों बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो आरो ओरै जोङो दैबाना होननानै बुङोब्ला जोङो दै बानायाथ' जेनेबा जों ओ जेब्ला दैबाना जायो दैबानाया जोंनि ओ बुहुत ओ गोहोम खोख्लैनायखौ जों नुनो मोनो जेरै- ओ गेसाव गोफोन फोर सेवनाय फैफानायजों जोङो बेमार आजारबो जानो हागौ आरो जेनेबा जिब जुनार ओ एबा मानसि दुमसि आरो जोंहा थाग्रा न गाहाय जायगायाव जों नु लुनानै थादोंबा जोंहा थाग्रा न'फोराबो जेनेबा लोमो जों अ आरो नों थाङा बुंलांदों खि आबाद आबादफोराबो बहुद खस्थ' माबा जायो होननानैहाय औ बुहुद माने आबादफोराबो जोङो हानि जानायखौ नुनो आरो जेब्ला दैबाना फैयो होमबा आरो दैबानाफोरा जों दैबानाफोरनिफ्राय जों बारग'नो थाखाय गोजौ जायगायाव‌ था ओ थानांगौ।
औ।
दैबाना जायोब्ला जेनेब्ला नों गाहाय जायगायाव न' लुनानै थादों होमबा जों गोजौ जायगायाव थांनानै थाहैनांगौ। आरो आं दहाय बुंलांदों जे बांग्रिं मावब्लाबो जेनेबा ओ बिदि कारेन्ट थार एबा मोब्लिब थार मोब्लिबनि थारफोरनिफ्राय जों गोजानाव थानांगौ कारेन्टफोरनिफ्राय थ' दैबाना जाब्लाबो जोङो बेफोरबायदि जेनेबा गोजानाव थानांगौ आरो बेफोरनिफ्राय नङाब्ला जोङो दै ओ
दै ओ जेनेबा
दैफोरजों नांबा जोङो ओ जोंनि उनाव जों बोज जानोबो हागौ कारेन्टफोरजों एखायनो जोङो औ गोजान जायगायावहाय थानांगौ आरो बेफोरनि जेनेबा कारेन्टफोरनिफ्रायबो। आरो जोङो ओ जों दै बानायाव जेनेबा थाबायला बायोना जानला मोनला नङाबा नों जों बोरै मिथिनो। खि अबे जायगायाव जेनेबा बिसिबां गोथ' दै जानानै दङ जों बेखौ मिथिनो मोना नालाय। थ' बेफोरनि थाखायबो जों जेनेबा दैया बुखारलांबा जोंनि जिबनखौ जों मोननाय नङा बा खैफोदाव गोलैगोन जों बिदि जायो आरो।
औ।
आरो जों जेनेबा लेथ्रा लेथ्रा दैखौ जों लोंनो नाङा दैबानानि खौ जोङो मोजां दैफोरखौ लोंनांगौ। बेफोरबायदि आरो आरो दै दैबाना बिदि जानायफोर जेनेबा ओ माखासे जेनेबा ओ बिदि बांग्रिंफोर जानाया अनेखथा उम कारनि थाखाय जायो जेरै फिफां लाइफां दाननाय बेफोरनिफ्राय फिफां लाइफां दान फायनानै जोंना बहुद जों बेमारफोरबो जानाय नुनो मोनो नङा नोंथां? ओ जिब जुनार मानसि दुमसि जों बेफोरबायदि जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। दाथ आं नोंथांनि सिगाङाव जेनेबा नोंथानाव दहाय दसे सिगां बुंलांखाबाय दैबाना ओ दैबाना एबा बांग्रिंफ्रा जेनेबा माबाबायदि जायो आरो आंबो एसेबाबो फंनैसोबाबो आङो नोंथांनि सिगाङाव जेनेबा ओ दैबाना एबा ओ बांग्रिंनिफ्राय बारग'नो हानायनि राहा लामाखौ आं फंनैसोबाबो आं बुंलांखाबाय। अ
ओ नोंथां होमबा जाथ'सिगोन नामा जोंनि सावरायनायखौ बेहायनो।
अ अ दे नोंथां।